हेल' औ खोनादों। औ खोनादोंना नोंथां?
औ।
औ। दायो बिदिबा जों मानि सोमोन्दै बा मा आयदानि सायाव जों सावरायनो?
औ नंगौ जों दा बिदिब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो, मागो फोरबोनि सायावनो सावरायनोसै।
औ नोंथां। बिदिबा नोंथाङा जागायजेनदो नामा?
औ नोंथां नंगौ। मा गो फोरबो होनना बुङोब्ला जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोयो नङा होनोमबा जोंनि बर'फोरा।
नंगौ नोंथां।
औ मागो फोरबोआवहाय जोङो गिबियावनो भेलागुर सावनाय जायो नङा होमबा फुङावहाय।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बि सिगाङावहायनो जोङो बे भेलागुरफोरखौ बानायनानै दोनखानाय जायो आरो
जोङो बेनि अखानायै फिथा सौराय जानो थाखाय सानसे सिगांनो दे खानानै दोननाय जायो नङा होमबा?
नंगौ।
बेनि हरावनो जोङो हराव खाना जानाय जायो जोंहा।
नंगौ।
बयहाबो न'खर न'खरनो खाना जायो आरो बे फिनानै अखानायैहाय जोङो फुङावनो बेलागुर सावो। बे भेलागुरुखौ जोङो खोमसि खोमसिनो रावबो नुयि बा दाउखा गाबनाय दाउखा नुयि सायावनो जोङो दुगैनानै सावो आरोना नोंथां।
नंगौ।
थिग बेबायदिनो नोंथांमोननिथिं माबायदि फालिनाय जायो?
औ नंगौ नोंथां। ओ नोंथाङा दायो जिबायादि मख'बोबाय फारि फारियै, बेबायदिनो जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो जों मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां। जेरै औ जोंनि ओनसोलावबो बेलागुर साव बेलागुर न'खौ बानायो जों। औ बेखौ ओरैनो जोङो गामिनि हानजा हानजा आरोना मालाबा गामि फिसा गामि न'खर खम थानाय गामिफ्रा जहैनो गामिनि गासैबो रायजोआनो ज'यै बेहाय जोङो खाना बा बज' जायो आरोना बेलागुर बायनानै बेलागुर न'खौ ओ साननै बा सानब्रै सानबा सिगाङावहा जयै गामिनि रायजोफ्रा सानसे सम होलायनानै आरोना न'निफ्राय गावबा गाव न'खरनिफ्राय औवाफोर खांलायो आरो फांसे फांसे बा फांनै जाय जाय जेनेखा होनो हायो आरोना दान बायदि। औ बेबायदि औवा खांलायनानै ओमफ्राय ज'है दुब्लि फोथाराव थांनानै नारा हायो आरोना गोजौ गोजौ नारखौ ओमफ्राय हाना लाबोनानै जयैनो न'खौ बानायो आरो। आरो माखासे गामिफ्राव नुनो मोनो जे ओ बिथांमोना गोबां ओ आथिखालनि माबा माबि दिजाइनजों ओ बानायो आरोना बेलागर न'खौ जेरै ओ माखासेफ्रा गारिनि बानायो माखासेफ्रा माबा सोरनिबा माबा सिम्बलफोर बेबायदि आरो ना नेरसोनफोरबायदि। बिदि बानायनानै बानायो आरो औ बेबायदि बानायग्रा। नाथाय ओ गोबां सम लायो आरोना बिथांमोना गोबां दिन बा गोबां साननि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना बे खामानिखौ मावबाय थायो आरोना। बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो औ।
औ बेहाय जोङो न'बो बानायनाय जायो नङा होमबा।
नंगौ।
नखराव खाना जानाय जायो आरो बेनि अखानायै न'खौबो सावनानै होनाय जायो।
नांगौ नांगौ होनदों औ बेनो ओ बेबायदिनो आरो बिथांमोनहा बेबायदि न' बानायबाय बानायनानै ओमफ्राय उनावहा बैसागुनि सानसे बे अ बैसागु नङा सरि। मा होन्दोंमोन जों मागो फोरबो होनदोंमोन ना बे मागो फोरबो जाय खालि दमासि। बे दमासि खालिनो जोङो ओ बेहाय जोङो खाना जायो आरोना साननिफ्रायनो जों जगार खालामो गासैबो। ओ दामनाय देनाय बेबायदि लाबोयो बा जों अमाफोर बेदर। अमा बेदरफोरखौ थायो दाउ बेदरखौ थायो बिदिनो ज'यै जों गामिनि रायजोफ्रा ज'यै ओंखाम संनानै बा खाना बेदरफोर संनानै बेहायनो आरो जोंहा मागो फोरबोआवथ' जोंहा जौ गिसि थाखायो नङा होमबा जोंनि दोरोङारि लोंनाय जौ माइब्रानि बिदै बा माइब्रा जौ माबा माथानि जौ बेबायदि आरो। नङाबा। जौ गोरानफोर आरो जायखि जाया आरो ओ गावबा गाव लोंनानै जों रंजायो आरो ना। जानानै लोंना जानानै रंजाबाय मोना सिम रंजानोसै रंजानानै ओमफ्राय बेबायदिनो हांसोफोरबो सङो। हांसोजों खमब्रा बेबायदि आरोना नोंथां। जानानै ओ जोङो फुङावनो आरो सान ओंखारनायनि सिगाङावनो जों बेलागरखौ सावो आरो। नङा ओमफ्राय सावनानै जोङो ओ ओमफ्राय बे औवा गोथांफोर थायोना बे औवा गोथां। खौ बेरोब्ला बे औवा गोथाङा बेरखाङै न'आवहा बेखौ ओ सेंग्राफोराबा गथ'फ्रा लानानै खेबसेनो खारनांगौ आरो ना थाबथानो मोना आरो। लाना खारनानै जोङो न'खराव थानाय बा जोंनि बारियाव थानाय फिथाइ थायग्रा बिफांफोराव जोङो बेखौ बुहैनांगौ आरो। अब्लानिया मोजां फिथाइ थायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरोना जोंनि सुबुंफोरा। औ जेरै गय बिफां नङाबा थाइजौ बिफां नारेंखल बिफां। बेफोर फिफाङावहा बुना होयो आरो जों औवाखौ अब्लानिया बे फिथाइ दा मोजां थायगोन बा बांसिनै थायगोन होननानै जोंहा ओ फोथायनाय दं आरो ना नोंथां।
नग
औ बेबादि जोंहा बेबायाददिथ' आसार खान्थि बा बे नेमखान्थि दोंना जोंहा दं आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बिनि उनावनो आरो बिदिनो फिथाफोर सौरायाइ फिथा जेरै म खबाइ नोंथाङा औ सौरायाइ फिथा आरो जोंहा बे एन्थाब फिथा लावदुम फिथा आरो बेबायदिनो थावनि फिथा बेफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो बानायनानै न'आवनो औ आरो बेबायदिनो नोंथां मागो फोरबोआ दाथ' जोंहा नै जोंहाथ' जोंहा मागो दाननि से बिथांखियाव जायो नङा होमबा
औ
औ गुबैयै जों मागो फोरबोखौ मानो थाखाय थाखाय जों फालिनाय जायो नोंथाङा मोनथिगौ ना
औ नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ नंगौ नोंथां जोंहा बियोथ' बे फोरबोआथ' जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आरोोना दिनैनिफ्राय हमनाला जोबोद गोबां बोसोर सिगांनिनो बे खखा फोरबो नङा होमबा जेब्ला जोंहा जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि हारिनि सुबुंफोरा जेब्ला आबाद मावजेनदोंमोन आरो अब्लानिफ्रायनो जों बे फोरबोखौ फालिबोगासिनो मानोना गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बा आथिखालावबो खायफा माखासे सुबुंफोरा आबादावनो सोनारो बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफ्राबो गासैबो गासिबो आबादजोंनो सोनारनायमोन थह बे आबादजों सोनारनाय समावहाय आबाद मावनानैनो जायोमोन गासैबो अब्लानिया जों दैज्लां बोथोरावहाथ' जों माइ गायो नङा ह होनोमबा नोंथां आरो दैज्लां बोथोरावथ' गरमबो जायो गोलोम बोथोरबो जायो गरमबो जायो बिराद ओमफा नों गोथां एफा खस्थ' खालामनानै जोङो माइ गायो बा आबाद मावो बिनि उनावहा जों जोबोद खस्थ' खालामनानै जों माइ हायो माइ बुस्रियो माइ मारना होयो बिनिफ्रायसो जों गोबां गोबां खस्थ'जोंसो जों माइखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
उ
बेखायनो जोंनि सुबुंफ्रा बा आबादारिफ्रा जोबोद खस्थ'जों जों आबाद मावनानै मोननाय फिथाइ फोरखौ जों रंजा बाजायै जानो थाखाय बेखौ जोङो माने खस्थ' खालामनायनि फिथाइ मोनबाय होननानै जोङो बेखौ इसोरनो जों बावनानै जों बेबायदि फोरबो फालिनाय जायो आरोोना बेखौनो जों मागो फोरबो बुंनाय जायो आरो माने बेयो जाबाय औ इंराजियाव बेखौ बुंनाय जायो मा होननानै पस्ट हारभेस्टिं बेबायाददि फेस्टिभेल होननाय जायो आरोना आरो बेफोरो गासैबो सुबुं माहारिनि हारिनि ग गाससिबो हारिनियावनो जायो आरो दं आर ना नाथाय मुवाल' आलदा आलदा रोखोमनि आर ना नोंथां औ नंगौ
जोङो मागो फोरबो बेखौ खुंनो थाखाय जोङो गोबाव समनिफ्रायनो लाहार फाहार खालामबोयो नङा होमबा जों जेरै अमा फियो दाउ फिसियो थि बेखौबो जोङो मागोआव जानो थाखाय गारो अमाखौ सोरबा नब्रै नबा बा बिदिनो न'खर न'खर लोगो नांनानै जमा मागो फोरबोआवहाय जानो होननानैनो फिसिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
बे मायदिखौहायनो जोङो माखौ सारनानै गोदानानै रानो। आरो नुनो मोनो आरोदि बिदिनो जौ गोरा जौ गिसिबा माइफोरानि माथानि
अ
औ
एदिनो बे मागो फोरबोनि सिगां समनिफ्रायनो फिनानै दोननाय बा संनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां।
खाना जानाय बा फिथा सौराय जाबाय बिदिनो जोङो मागो बोथोराव फिथा सौरायखौ जोङो न'खर न'खर जानो थाङो नङा होमब्ला? बेयाव जोङो फिथा सौरायजों लोगोसे बे जोंनि जौ गोरान जौ गिसि माइब्रायनि माथानि बेफोरखौबो जोङो लाफानाय एबा लोंफानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोंनि मागो बैसागुखौ जोङो ज' ज' गाजा गोमजायै ना नोंथां?
नांगौ औ।
औ।
आरो जोंहा बेबायदिनो दं गोबां फोरबोफोरबो फालियो नङा होमब जों। जोंनि गुबै फोरबोफोर दं आरो बिब्ला जोंहा समा जाबाय नोंथां जों आरो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै।
औ नंगौ।
औ दे नंगौ नोंथां। दे औ गोजोनबाय नोंथां।
दे बिदिब्ला।
औ।